हेलौ।
हेलौ। औ खोनादों।
औ मा खालामदों?
ओरैनो दंथयो।
उम, ओंखाम जाबाय नामा?
औ जाबाय।
उम। मा ओंख्रि?
ओंख्रिया दालि ओमफ्राय आलु बाजिसोमोन।
अह नोंथाङा दायो फ्रिना?
औ फ्रियानो दङ।
उम होमबा जेनोबा सानैजों मोनसे टपिक लाना रायज्लायनोसै
औ रायलाय जायो, दे।
मैगं थाइगंनि बागै रायलायनोसै। जेरै नों थाङा बुंनो हागोन ना जेनेबा नोंसिनिथिं मैगं थाइगंनि बागै एसे मा बायदि?
मैगंखौथ' आथिखालाव मोननै रोखोमनि गायनाय जायो। मोनसेया बिदिनो न'आवनो अर गेनिक हासार बाहायनानै मोसौ जेनोबा मोसौफोरनि खि आरो बोरमा बेफोर बेफोरनिफ्राय अरगेनिक हासार दिहुनो बर'फ्रा आरो बिनि अनगायैबो आथिखालाव गोब बां बिगियान मुगाफोरजों मेडिसिन मुलिफोर बाहायनानै मैगं बेजोंबो दुहुननाय जायो आरो बेफोराव बर'फ्रा बोथोर हिसाबै मै मैगं गोबां रोखोमनि गायनाय जायो आरो बिनिफाय मैगंखौ माखासे बर'फोरा मिथिंगानिफायनो बुथुमनानै जायो। जेरैबायदि दिंखिया ला फासायख' आरो बिनि गेज जेरजों गोबां मेगंफोर दं बर'फोरनि गेजेव।
औ-औ।
नोंथाङाबो बिनि बागै एसे बुंदो दे होमबा।
ए मैगं होनब्लाथ' जों गोदो-गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा जोंहा माने हाग्रानिफाय मोननाय मैगं गोबां जायो आरो ना। जे हाग्रानिफ्राय मोननाय होनोबब्लाथ' जों गोबां मैगं दं जेरै- बुंनो थाङोब्ला जेनेबा लाफा सायख' दङ मैद्रु दङ दिंखिया
औ।
बेखौनो जों मादो माना मुनि बेफोरखौ जोङो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा नागिरनानै संनानै जायो आरो। उम। मैगं थाइगं होननानै बुंबा जों जेनेबा बर'फ्रा गोबां गायो जेरै- जों दा गायनाय होनोब्ला जोङो ओ फान्थाव फान्थाव गायो लाव गोबां मैगं थायफ थाइगं गायनाय नुनो मोनो आरोना।
औ उम। औ मोनजाबाय। गोथावनो जानोलाय ना गोरानफोरजों नाफामफोरजों। औ। आरो बिनि अनगायैबो मैगंफोरखौ बर'फोरा माखासे मैगंफोरखौ मुलि हिसाबैबो जानायसो जायो। जेरै- बैसागुआव मेख गं हानद्रेद बा एक्स' खांनानै खांनाय जायो बे मैगंखौ मानेके बर'फोरा बिदिफोर थायो मानेखे जाहाथे बर'फो फैबाय थानाय माबाफोराव इयुनफोराव जेबो बे बोसोरसेया बेमार जाया बेबायदि फोथायनानै जानाय जायो बिनि अनगायैबो माखासे माथिखाल दा बेफोगोबो माखासे मेडिसिन हिसाबै बानायनाय नुबोदों।
उम-उम।
आरो बर'नि फ्रेबेद ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' अनला ओंख्रि गोदोनिफायनो बेखो हाबाफोरावबो खुंबोनो हिनजाव गोदाना संनानै खुंबोनाय जादो।
औ अनला ओंख्रि होनबाथ' गासिबो मिथिखायो नङा होनबा।
औ।
नों अन्ला ओंख्रि संनो रोंनो रोङा जेनेबा?
रोङो रोंनाया बर' जानाय
अ जेनेबा अनला ख्रिखौ माबोरै सु जेनै खिथानो हागोना आंनो?
अनला ओंख्रिखोथ' सिगां मानेगे मुला गुन्द्रुुब बा माबा मोनसे मैगंजों औवा मेवाइफोरजों सङोबा बेखौ सिगां सारायाव होग्रोनानै खारै होनानै एवो एसे एवथबनानै लानांगोन आरो बिनि उनाव दै होनांगोन दै होनायनि उनाव जेब्ला दैया गोदौगोन आरो बै होनाय मैगङा एसे रुइगोन बेनि उनाव बै देना लानाय अन गुन्दैखौ बेखौ मा दै गुदुङाव होनानै होनांगोन आरो आरो बेनि उनाव ना गोरान बा मा मोनसे होयोबा होजासिन आरो। औ।
आरो जे अनला ओंख्रिया आरो जेनेबा माजों माजों एसे बुंनो हागोन ना?
अनला ओंख्रिया? अनला ओंख्रिखो हा अनला ओंख्रिखो आरो साम' फोरजोंबो संनाय जायो।
औ।
आरो बिनि अनगायैबो गुबुन रो गुबुन गुबुन रोखोमनि संनानै जानाय नुनो मोननाय जायो आरो जेरै हाबाफोरनि अनला ओंख्रिया हाथासुनिनि अनला ओंख्रिया हालदै होनाय जाया।
औ औ।
आरो बेखौ दाउजों संनाय जायो।
दाउ दाउजों संबाथ' गोथावानो जागोन ना?
औ गोथावानो जायो।
उम।
अनलाखौ आरो गाम्बारि बिबारा सिनायोना गाम्बारि बिबारखौ?
औ सिनायो सिनायो।
बेजोंबो संनाय जायो मोनजादों ना मोनजाखै नोंथाङा?
गाम्बारिजों मोनजाबाय मोनजानाया माने दा जाला आरो गोद गोदो जादोंमोन आरो।
आरो ओइ सेपालि बिबार होननाय सिनायो ना बेजोंबो बेजोंबो संनाय जायो।
उम उम।
ओमफ्राय बासिका बिबार होननाय गोजा गोजानि गोजा गोजा ना बिबारा इजोंबो संनाय जायो। ओमफाय थाइबें थाइबें बिलाइजों मोनजादो? थाइबें बिलाइजोंबो संनाय जायो उम बेबायदिनो बहुत रोखोमनि संनाय जायो अनलाखौ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो संना संना जाब्बाय थायो आरो अनला ओंख्रिखौ मोनसे फोथायनाय दं बर'फोरा मानेके जेब्ला ओइ दैज्लां दाथ' दैज्लां जाबाय दंना ओमफाय जेब्ला माइ ओंखारनो बै कार्तिक गासा फैयोना माइया जेब्ला थरायो बै टाइमाव अनला ओंख्रिखौ जाया आरो। अनला ओंख्रि जायोबानो माइया मानेके थरायनाया बारा मोजां माइ ओंखारा होननानै फोथायो आरो बेनिखायनो
औ औ औ आरो नोंथां जेनेबा मैगं थाइगं जेनेबा बुंब्ला
औ गामियाव जोंहानो नआव गायनाय मैगंफोरखौनो बुंनोसै आं थास गायो आरो थासनि अनगा थाइबेंफोरबो अमाबो गायो बेनि अनगायै खुमब्रा लाफा लाइ बेफोर बेफोरखौ सिजोन हिसाबैसो गायनाय जायो आरो मैथा मैथायाथ गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि थायोना मैथा गोजा
उम उम
मैथा गोखा आरो बेनिफ्राय आरो मेदिसिन हारिनि मोनसे मैथा दं बेखौबो गायनाय जायो
अ माम मा बियो जेनेबा
बे मैथाखौ जायोबानो मानेखे जेब्ला जों खिनाय माबा माबि जायोना अब्ला बे मैथाखो जायोबा एवनानै जानांगौ जेबो होनाङा संख्रिल होनांगौ बेयाव अब्लाथाय हामो होन्दों आरो हामोबबो फामनाय आंबो ट्राइ नायबाय
औ औ माने आं मोनजा फेराखै आरो इखो
आरो माखासे नफोरावनो मदिसिन सिन हिसाबै मैगंफोर दंबावो बारियावनो थायो बेफोरो जेरै माना मुनियाथ थाखाबाय बिनि उनगा अनगायैबो नोरसिन थाबा लाय आरो खिफ खिफि बेन्दों बेखौथ' गोबां मेदेसिन हिसाबै बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बाहायोना बेफोर खौ जानाय जायो आरो। उ
बर' फ्रा
औ औ हायो ओं फालांगियारि बिथिङावबो बहुत जौगानो हायो ओं
औ औ
ओम
रां रां आरजि नायनि माने न'खर खुंनो हायो आरो बे गोदो गोदो बर'फ्रा नालाय
औ
औ
औ अ जागोन दे।
औ
ओम थेंक इउ
दे दे होमबा नोंथां इयावनो दोन्थ'सै औ दे।
औ सि